खोनादों दा?
औ खोनादों।
औ दायो मानि सायाव रायलायनो होनदों?
टेलरनि सायाव रायज्लायनोसै नामा?
एसे गोसा रायज्लायनो हागोन नामा नोंथाङा एसे गोसा रायज्लाय माने
जेन'बा टेलरनि सायाव टेलरनि जि सुनाय मेचिन औ औ औ मानाय औ बेनो तेलर।
दे नोंथांङा आानो जागायग्रोदो होमबा टेलरनि बागै नोंथांङा मा मानथिखौ। हेलौ
औ
औ खोनादों गोसा गोसा बुं इसे।
ओ तेलरनि बागैबा जों मेसिन बे मोनसे। जि सुथेग्रा औ जेराव जोंङो जि जि माने गस्ला जिनाय माबा जिनायफोरखौ सुथेनो हायो ओमफफ्राय बेनि अनगायै ओ जों बेजोंनो डिजाइन डिजाइन गस्लाफोरबो सुनो हायो।
गाव गावनो सुना लानो हायो आरो ना।
औ गाव गावनो सुना लानो हायो ओमफ्रायो मेसिना मोननै मोनथाम दिडिजाइन माबानि कम्पानिनि दं ओमफयो
औसा दं मेरि दं गोबां दङ माखासे। बिदिनो ओमफफ्राय बेयावनो जोङो गथ' उन्दै उन्दैफोरनि दख'ना सुनाय गामसा सुनाय ब्लाउस सुनाय गोबां रोखोमनि डिजाइन डिजाइन सुनो हायो आरो।
औ बेखौ माबानो थाखायथ' गाव आइडिया थानो नांगोन नङा होमबा? गाव रोंनो नांगोन माबायदि सुयो बेखौ। गावबाागाव टेकनिक थानो नांसिगोन मा मडेलाव सुयो मा डिजाइन मा डिजाइन लानानै नों सुयो। नंङा होनबा? आंनिबाथ' तेरल
मोजां खोनायाखै लासै लासै खोनाफैदों
आंनिखौ मोजां खोनायाखै ना?
ओहो
दालाय
दा मोजां खोनादों दे
औ टेलरनि बागैथ' आंबो मोजाङै माने एसे एनै मिथियो टेलर रोंबाथ' गोबां माने मोनसे बिजनेसबो खालामनो हायो आरो सासे मानसिया टेल'रनि खामानि रोंनाय लोगो लोगो बियो डाइरेक्ट बिजनेस स्टार्ट खालामनो हायो खारन माने बेफोरबायदि खामानिखौ सादारन मानसि फ्रा जानला मोनला सोलोङा आरो रोङाबो नालाय दा ओंखायनो बेफोरफोरखौ रोङोबाथाय मोनसे बिजनेसफोर स्टार्ट खालामनो हायो गावनि इनकाम सर्स मोनसे जायो आरो हमनाला सिगांनि
खोनायाखै लासै लासै खोनाफैदों गोसा रायलायनो हागोन नामा?
दाबो मोजां खोनायाखैना?
औहो एकदम लासै खोना फैदों
दा खोनायाखै
औ एबार खोनादों दे बुंनाय
औ टेलर होनोब्लाथाय होनदों माने जायफोरा टेलरनि खामानि रोंगौ खोनादोंना मोजां
मोजांखौनो खोनायाखै एखदम नांथा नांथा फैदों
इदि होनदों आङो माने हेलौ
औ
टेलरनि खामानि रोङोबाथाय होनदों माने सासे मानसिया इनकाम सर्सनि मोनसे लामा जाबाय होननानै साननानै लानो हायो आरो
औ
दा हमनानै ला माने गावनि जाय सासे मानसिया माने इनि खामानि रोङो आरोना बे खामानि रोंबाथाय नों गोसोबायदि डिजाइननि नों मा डिजाइनावहाय नों गस्ला सुगोन लं पेन सुगोन बा मा डिजाइननि नोङो मोनसे माने गाननाय जोमनाय मोनसे फेसन नों दिहुनन्नो हागोन आरो
औ
बिदि आरो दा इदिथ' दिहुननो हाबाथ' मोजां दिहुननो हानाय लोगो लोगो नोङो बेखौहाय माबा बिजनेस हिसाबै नों फाननो हाबाय
औ
आजिखालिथ' आरो मानसिफ्रा गोदान गोदान बुस्थु लुबैखायो दा नों गसलाफोरखौ बेलेक बेलेक डिजाइननि सुनानै फाननो हायोबा हलसेल रेटफोरावहाय हलसेलफोरावहाय हरोब्ला नोंहा माने मोजां इनकाम सर्स जायो आरो
औ
ओंखायनो दायो मोजां खोनादो ना
बारा मोजां खोनायाखै लासै लासै नांथा नांथासो फैबावदोंमोन
नेटवार्कआनो मोजां नङा आंना
उम
दायो मोजां खोनादों ना?
औ एबार मोजां खोनादों दसे इदिनो खोनायो
औ। दा बेबायदिनो टेलरनि खामानि रोङोबा बहुद मोजां आरो। दा बिदिनो बिजनेस मोनसे सेटाप खालामनानै लानो हायो हलसेलफोरावहाय नोङो बिदिनो बेलेग बेलेग डिजाइननि सुनानै लादो सुनानै लानानै नों ह माबा हलसेल दखानफोरजों रायलायनानै बिसोरजों डायरेक्ट बिसोरनो हरनो हायो आरो। होमबा नोंहा फैसाया फैबाय इनकाम जाबाय। बिदिनो ब्लाउसखोहाय ब्लाउसखौथ' सुनो रों ब्लाउस बिदिनो दख'ना गथ'फोरनि दख'ना सुनाय रेडिमेड दख'ना ओमफ्राय बिदिनो लंपेन्ट गस्ला सब गासिबो सेलाय मेसिनदोंनि गेजेरजोंसो जायो नालाय गस्ला आरि सुनाया। गानग्रा-जोमग्रा बानायनाया
औ।
ओ बिदिनो गस्ला ब्लाउस सुनो हायोबाथाय आजिखालिथ' आरो गोबां डिजाइन डिजाइन का-कास्टमाइस खालामनानै ओ बेलेग बेलेग डजाइननि गस्ला सुयो नङा होमबा।
नांथा नांथा फैदों नोंनिया।
आंनिया नेटवर्कआनो मोजां नङालै।
एखदम नांथा नांथासो फैबायथादो मोजांखौनो फैयाखै।
दे दोन्थ'दो होनबा खोनायाखैबा।
उम दे होमबा।